हेल' नोंथां औ खोनादोंदा नोंथाङा औ। नोंथाङा माबोरै दं?
आंथ' मोजाङैनो दङ दासान्दिनो।
औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा दैज्लाङाव जानाय मैगंनि बागै एसे सावरायनोसै नामा?
औ औ जागोन।
एसे आंनो सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
दैज्लां दैज्लाङाव जेरै जोङो जानाय मैगं होनब्ला थ' गोबां रोखोमनि जोंनि जोंनियाव मैगं थाइगं दङ जेरै ओ जिंखा जिंखा पथल मेगं जेरै लेस्रा फिन दि मैज था गोबां बायदिसिना रोखोमनि मै गं दङ।
उम उम।
फोरखौ जों गायबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो।
औ।
औ गोदोनिफ्रायनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै दाथ' थास' बिबार ओंखारदों जेरै जों थास'खौ गासैखौबो जानायानो जाखायो जेरै बेनि बि गुरखौल'सो जों जानाय जाया।
औ।
औ आरो थास' आयथें। थास' आयथ आयथिंखौबो जोङो बांसिनानो जायो जों बर'
उम उम।
आरो जेरै दाथ' थास' बिबार ओंखारगासिनो नोंथाङाथ' मिथिखागौ थास' बिबार।
औ औ मिथिगौ।
दाथ' थास' बिबार ओंखारनाय दिन। जेरै जोङो थास' बिबार खौ अमा बेदर एबा जोङो बयलार बेदरफोरजोंबो जों संनानै जानो हायो।
औ।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जों जाजानाय मैगं गोबां रोखोमनि जेरै मैसथा मै था मैगं होनो जेरै नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ? औ जेरै जों बेखौ ना ना नङाब्ला जोङो खांख्रायफोरजोंबो जाजायो जेरै नाफोरजोंबो जाजायो औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो दैज्लां बोथोराव जानाय मैगंफोरखौ
दैज्लां बोथोराव जानाय मैगङाथ' बेनोसै जोंनि ओ नसोलावबो बिदिनो जिं-जिंखा जिंखाखोबो मावो बा पटल पटलखोथ' सिनायोना?
औ नंगौ सिनायो नोंथां
रो ओरैजा लेस्रा
औ औ सबाय बिमा होनो ओ जेरै जेरै गोबां ओनसोलफोराव जेरै आलदा आलदा बुङो आरो नामफोर
उम उम उम बेनिफ्राय आरो ओरै थाहैबाय अ भिन्दि मा होनो बेखौ मैथा सिख्ला
औ मैथा सिख्ला होननानै
औ बेनि उनाव हाय ओ माथायै बावखो थास' थास'आथ' दा उम माने थास' थ' एसे सिगांनिफ्रायनो गायनाय जायो नालाय माने दा होमबा होमबा होमबाबो दा माने बिबारखो जानाय जाहैबाय आरो
औ नंगौ थास' बिबार
ओं ओंऔ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो औ औ नंगो दा इनिफ्राय नोंथांमोन नि ओनसोलाव ओरैनो मैगं थाइगंखौ मा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मैगं होनबा
जेरै दाथ' जेरै जोगोनार ओनो जोगोनारखौबो जों दा गायनाय नुबोद-नुबोदों दैज्लांनि जोगोनार आरो कुम्रा खुमब्राखौथ' नोंथाङा सिनाय जानांगौ जेरै जों खुमब्राफोरखौ हांसो बेदर एबा बयलार बेदर बेफोरखो जों जा- नाय जायो आरो दाथ' गोबाङानो खुमब्रा जालि होनो बे खौ गोबाङानो दा दैज्लां बोथोर बोथोराव हाजिरा खामलानो संना होनाय जायो आरो
उम ओ बिदिनो
बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ दङ जेरै जोङो थालिर थालिर फस्लाखौबो जानो हायो जोङो जेरै आरो थालिरनि ओमफाय ओंखारनाय जों मैखुनखौबो जों बांसिननानो जानाय जायो जेरै बेयो बेमार थाखाय जोबोद मोजां आरो
उम उम उम उम नंगौ दा नै ओमफ्राय थालिर होनोबाथ' जों मा होनना बुङो थालिर गासिबोयानो जाजाजोबखायो होमबा नङा होमबा
खोनायाखै नोंथां
औ थालिर होनोबा होनदों थालिर थ' जों गासैखौबो जाजाजोबनाय बायदियनो जायोना नोंथां
खारदैबो जायो औ जेरै जोङो खार जायोब्लाथाय जेरै ओ आइथिया थालिर होननाय दं जेरै फिथाइ ओ फिथाइ जेरै थालिर बेगर ब्रेव ब्रेव बिनि जोङो बिफांखौ बांसि जानाय जायो बिनि खारिया एसे गोबाब जायो नालाय औ जों जों बेफोरखौ जों गामियाव बेफोरखौ बे थालिरनि थालिर बिफांनि खारदैखौसो जोङो बांसिनानो जानाय नुयो
नोंगौ नोंथां बेनिफ्राय आरो थाइगिर फिथाइ खौ सिनायोना नोंथाङा?
औ नोंथां सिना हायो
थाइगिरखौबो जायो दा ना
औ जायो दाथ' थाइगिरा औ नंगौ नोंथां दाथ' थाइगिरा थायफुनो सो हमदों
औ थायख'दो होमबाबो साननैसो उनाव जाजासिगोन।
औ जाजासिगोन नोंथां औ नंगौ थारैनो आरो जोङो थालिर थालिर फिथाइखौबो जोङो माजा फाजा औ फाजा एवनानैबो जाजायो।
ओयो खायसे खायसे उम उम ओ खायसे खायसे थालिरख थोंजों मैगंबो जानाय जायो ना? बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय माने जों बिदिब थाइखौ फमोननाबो जानायखो नुयो आरो बै थालिर थालिर बुंबा थालिर मैखुम
औ औ नंगौ थारैनो थालिर मैखुन बेखौ जाजायो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो मैखु मोनोब्लाथ' जेरै जोङो दुब्लि बारि फोथार फोरावबो बेरनाय मैखुनफोरखौ जों जानो मोनबोद
अ अ।
बेरनाय मैखुं
उम उम उम नोंथाङा थालिरनि औ नोंथाङा थालिरनि थालिर बिफांनि बाहागो जाबा फस्ला होननायखौ मोनजाफेरदोंना फेराखै?
औ मोनजादों नोंथां जेरै थालिर फस्लाखौ जोङो अमा बेदरफोरजों ब्रयलार बेदरफ हुम जायोबा जोबोद थावयो आरो
औ बेखौ बांसिन बैस बैसागु समाव जानाय
औ बैसागु समाव जानाय जायो बांसिनानो जेरै दिंखिया मैगं बेखौबो जों बांसिन नानै जानाय जायो। नाथाय जों जों दा बेफ खौ बांसिनानो जानाय नुबा नुबांला बेनि दिंखियास जानायनि दिनाव थांग फ्राय आरो बेखौ टाउन सोहोराव बांसिन सि दानायखौ जानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ। ओमफ्राय थास आइ आथिं थास' आइथिंखौबोथ' जायोना?
ओ एवनानै फ्रायबो जाजायो। जेरै जोङो गोबां रोखोमनि खमनानै जाजायो जोङो। आरो दाथ औवा मेवाइ औवा मेवाइ औवा मेवाइ सिन जोङो अनला खारैबो जाजायो जेरै बयलार बेदर औवा मेवाइ
अन-अनलाखारै खो माबायदि बानायनाय जायो बुंनो हागोन ना होना नोंथां एसे
औ नोंथां हागौ जेरै जोङो अनला खौ
ओ
फास्टावनो जोङो अनला खौ जेरै जोङो माइरंखौ सोमगोरनानै दोननाय जायो
ओ
सोमग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ सुनानै मोजां साफा सुना लानानै जोङो से फोरानदबनाय जायो आरो बे जोङो औवाल एबा जोङो मिसिङाव देनाय जायो आरो थ दिंखि ओंखारबाय नालाय आगोलनि दिनाव थ जोङो औवालावसो बांसिन देनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो बेखौ जोङो देखांनाय दे खांनानै लानायनि लाबायनि उनाव जोङो दैखौ दै खौ जों ओ खारदैखोसो जों फुदुंग्रोनानै लानांगौ जायो
ओ ओ
आरो जोङो बेयाव ओ बे गोदौबाय थानाय दै गोदौबाय थानाय समाव जोङो ओ सारनानै होनांगौ जायो जे बे अनला गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ
औ
जोङो बेयाव ओ जेरै जों थावनो थाखाय जेरै जोंङ बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानानै जेरै बेयाव होनाय जायो आरो गोबां मस्ला मस्लि बानलु बेफोरखौ गासैखौबो जों देनानै लानाय होनाय होनाय जायो औ बिदिनो
बिखो आरो औवा मेवाइजोंबो संजायोना
सङो जानांगौ जों नाथाय जोङो बिदि संनानै जाफेरबाय आरो
ओं संनाय होनोबाथ संनायनि सायाव आङो एसेबां मानि माबा गैया हाजाद नाजायो माने आइजो फोरा बांसिन मिथिसिनगोन बेहाय ओरैनो ओ संनायखौ नुयो बिदिनो माने दा दा जेरै बुंदो थिग बिदिनो संनायखौ नुयो आलादा रोखोमबो हायोबो जानो हायो माने अनला खारै होनोबा अनला खारैखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो नालाय सोरबा थाइगिरजों सङो सोर जोबा ओरैनो माने
औ थाइगिरजों अनला अनला संनायाथ' जोबोद थावो आरोखि औ औ जेरै जों थाइगिरजों नाजोंबो जान हायो जेरै
ओ जेरै अनला थाइगिर ना बेफोरबायदि होनानैबो संनानै जानो हायो
औ ओमफ्राय ओ बेदरजोंबो संनाय
औ औ नंगौ थारैनो जोबोद थाव बेफोरबायदिजों संबाथ' जोबोद थावसिनसो
बेदिनो नुयो इनिफाय नैबे ओम दाथ' जों साननैसो सिगां फाथो गोरलै ना
औ फाथो फाथोखौबो जोङो औ फाथोआथ' खासो जेरै जोङो औ जाफेरबाय नोंथाङाबो जाफेरबाय नोंथां औ जाजायै औ जाजायो नोंथां जेरै जोङो बांसिन बेखौ मैगं जानाय जों बांसिन एवना जानायखौ
औ औ एवना जानाय
आरो जेरै जोङो नारजिखौसो जोङो संनानै जाजायो ओंख्रि संनानै जाजायो जेरै जोङो नारजिखौ जेरै फाथोखौनो मे जोङो नारजि होननाय होननानै बुंनाय जायो आरोना राननायखौ जोङो नार बिदि होननानै बुंनाय जायो आरो ओ जेरै गोथांखौ जों थो होननानै बुंनाय जायो। आरो जों बेखौ फोरानना माने जेरै जोङो बेखौ साफा खालामनानै जों दैयाव एसे सोमना दोननाय जायो बेनि गोखाया खारनायनि थाखाय। आरो जों बेखौ बांसिन अमा बेदर अमा बिबुफोरजों बांसिन जानायानो जायो। जोंनि बर'फोराथ' जोबोद मोजां मोनो नारजि होनब्लाथ'। ओ
दा बिदिबा माने नारजिया फाथोनि बे जाहैयो आरो जेनेबा ना गिबियाव गिबियाव बेखौ माने जोङो हाले एवनानै बेनि उनाव फुलि फिसा फिसा एसे देरहांबा जोंनि बिजौ
औ औ संनानै जानांगौ जायो। औ औ नंगौ थारैनो। आरो बेफार फालांगिफोराथ' गोबाङानो बेखौ फाननो लांनाय जायो। जेरै रांनि आंखाल जायो नालाय। बेखौ फाननो लांनाय जायो आरो।
औ दाथ' माने फुलि हिसाबै गैला जानो जोंहा फाथोआथ' दा देरजोबबायानो
औ औ देरजुबबाय आरो जोबनोबो हमबाय जेरै बेफारिफोरा लाङो नालाय आरो जों जोंनि मानसिफ्राबो जेरै फैसाफोरनि आंखाल जायो नालाय बे
उम उम उम गोदो जों नुयोमोन माने फाथो उम बिदि माने गोरलै समाव सेस'ना जायो जा बेनि उनाव साननैसो साननैस माने दान मोनसे बा मोननै मोनथामसो। दान मोननैसो दोनो आरो बेखौ होनानै माने बे फाथो दंफांखौ दानस'नानै जों दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नंगौ थारैनो नोंथां अब्ला नोंथांजों समाबो जानो हमसै नोंथांनिथिं गोजोननाय थाबाय उनाव सावरायफिनसिगोन होनना आं नोंथांनिसिम आसा थाबाय औ नोंथां दे बेदिब्ला।